हेलौ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना
औ नोंथां आरोना अ हेलौ
आं खोनाबाय दे एबारावहाय
अ अ
दा बिदिब्ला नोंथाङा माबोरै दङ
आं आङो मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङालाय माबायदि दङ
बो मोजाङैनो दंथ'यो दंथ'यो दासान्दि
औ नोंथां
औ बिदिब्ला आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो न'खरनि बागै एसे सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथांजों जे सावरायलायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन दे नोंथां
दे बिदिब्ला गिबियावनो नोंथाङा एसे ओ फोरमायनानै होनो हागोन ना माबायदि
औ नोंथां ओ नोंसोरनि ओ जेनेबा जोंफोरनि जेनेबा सरासन दा जोंनि गामि ओनसोलफोराव गामिफोरा आगोलनिख्रुइ माबायदि जेनेबा डेभलप जानो हादों बेखौ नोंथाङाथ' मिथिगौ जानांगौ
औ नंगौ मिथिगौ नोंथां
औ जोंनि दा ओ न'खरफोरा आगोलनिख्रुइ गोबां सोलायबोदों आगोल गोबां ओ दुखिया न'खर नुनो मोनोमोन जानो गैयै बिदि नुनो मोनोमोन खिन्थु दानिया ओ बाहाय ओ।
आवासा। एसे गोसा आरो लासै जाबाय दङो। जायगाखौ एसे सेन्ज खालाम।
अ नंगौ नामा नोंथां।
औ बिदिब्ला एबाराव मोजां खोनाबाय।
औ नोंथां दानि न'खरफोरा जेनेबा दा न'खरा।
औ।
मोजांनिख्रुइ मोजां जाबोगासिनो दं। नोंथांमोनथिबो बिदि। बिदिनो न'खरफोरा ओ बिनिनो जादों नामा नोंथां?
औ नंगौ बिदिब्ला आङो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होलां दिनि जे ओ गोदोनि जुगाव जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव ओ-ओ गोरिब न'खरनि जों नुनो। मोनोमोन जे जोङो बयबो बांसिनानो जोङो ओ थोरि एबा नारानि न'खौसो नुनो मोनोमोन गोदोनि दिनावहाय आरो ओ औवानि बेरा होनानै बिदिनो। हाब्रु आरो गोबोरखिजों लिरनाय न' इन्जुर बेरानिसो नुनो मोनोमोन बिदिनो गोदोनि जुगावहाय थिंनि न' बांद्राय गैयामोन आरो दानि जुगावहायथ' जोङो गामियाव ओ बांसिनानो जोङो पाक्का। पाक्कानि न'खौसो नुनो मोनो आरो गोदोनि बायदि बेबायदि थोरि एबा नारानि न'खौ जोङो नुनो मोननाय जाया दाना बांसिनानो ओ मा होनो जे जोङो इथा एबा सिमेन्टजों। बानायनाय पाकानि न' आरो काट काट होनानै बेवहाय थिंजों दोसताबो आरो बेफोरबायदि न'आ जोंना दाना साबसिन जायो आरो जे बारफोर फैब्लाबो। बेयो बुखारनो हाया आरो गोदोनाथ' जोंना थोरि एबा नारानि न'आ जे बांद्राय बारहुंखा, बार, अखा फैयोब्लानो जोंना बुखार जायोमोन आरो बिदिनो। दानि जुगावहाय बिदिनो टाइल्सबो होयो बायदिसिना रोखोमनि न'फोराव जोङो मुवा बेसाद पर्दा एबा ओ डिजाइननि दर्जा खिरखि लगायनानै समायना बिबारजों जोङो पेइन्त। टिंफोर बानायनायफोरखौबो नुनो मोनो बिदिनो दानि जुगावहाय जोबोर समायना-समायना न' लुनायखौ जों पाक्कानि न' लुनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ।
नोंथाङा इयुनाव ओ बिदिनो समायना न' ओ बानायनो एबा सु-सुजुनो ओ गोसो दं नामा नोंथां?
औ दङ नोंथां जे बिदिनो आंबो सानो इयुनाव जे ओ आङो माबा मोनसेबाबो ओं गावनि फारसे मोजाङै ओ मोनसे फिसाबाबो एसे जब मावनानै। जे गावनि न'खौ ओ समायना बिदिनो पाक्का न'जों समायना साजायनानै समायना बिबारजों बुंफबनाय बिदिनो समायना न'खौ आं बानायनो सानो आरो नोंथां। औ।
ओ नोंथाङा जि बिदि फाखानि न' लुबैदों।
औ।
आंनाव मोनसे सोंलु दङ'। बे आगोलनि ओ। थोरि अ थोरि न'आ साबसिनमोन ना दानि पाक्कानि न'फोरा साबसिन? बेनि बागै फंनैसो। बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जे गोदोनि थोरि एबा नारानि न'आ जोंनि गरमनि दिनावहाय बे न'आ जोबोर गुसु थान्दा थानो जोबोर मोजां जायोमोन आ थेवब्लाबो बेयो अखा। फोर हाब्लाथाय बे ओ नाराया एसे बारजों बुखारनानै साइद जायोब्ला जोंना अखा बेजों सेरनायफोरबो जायो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जों खस्त'बो सहायनांगौ जायोमोन आरो साननि। समावहाय सान्दुं गोसायावहाय जोबोद मोजां आरो थानो थाखाय थान्दा आरो ओ दानि पाक्कानि न'आ जोंना जे गरम बोथोरावहाय जोबोर गरम जायो जोङो फेन नङाब्लानो थानो हाया। फेन एबा गिसिब बिदिनो जोङो बार लायाबानो थानो हाया बिदि मोनो आरो जे ए सि फोरबो। थ' दङ दानि जुगावहाय। बेनि थाखायनो जोङो जे पाक्का न' थायोब्लाबो फेन एबा एसिया नां। थार गोनांथार जायो आरो जोंनि जिउआव दानियावहाय त' आङो बुंनो थाङो जे गोदोनियानो साबसिनमोन मानोना गोदोनियाथ' बिदिनो हारसिंनो नेतसारेलि गुसु जाखायोमोन बेनो आरो। आंनि बुंनांगौखिनिया। ओ।
गोदोनियाबो ओ एसे माबा दङ जेनेबा नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
बिदिनो थाब हामा जायो थोरिनि न'फोराबो। थाब हामा जायो बायदिसिना ओ बारहुंखाफोरजोंबो ओ सिफाय जायो बा दाउसिन दाउला फोराबो बासा लानानै थाबनो हा-हामा खालामो
औ नोंगौ
मा थोरिनि न'फ्रा खिन्थु फाखानि लुनो हायोबालाय खोब मोजाङानो खिन्थु बोथोरजों आरो जों एसे नायनो लागा जायो आरो
औ नंगौ नंगौ
था औ थाखा फैसा थायोब्लाालाय बिदि गोगोमखौ लुना लानाया मोजां जायो
औ थारैनो नंगौ
औ नोंथांमोननि ओ जायगायाव दा उम न'खरनि आ सोद्रोमाफोरा मा बायदि मा ओ मा आबाद मावो ना जेनेबा बायदिसिना दोरोङारि आबादफोर मावो बेनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां दे बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो आं एसे फोरमायनानै होलांनोसै जे जोंनि ओनसोलाव दानि जुगाव दानि दिनाव माने दाथ' दैज्लां बोथोर जाबाय थ' जोङो दै दैज्लां बोथोर जोंनि ओनसोलाव जोबोर खेथि मावो नालाय बेनि थाखायनो दैज्लां बोथोराव जेब्ला अखा हायो जोङो माइ गायो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ खांख्रिखला एबा सबाय बिमा जोगोनार भिन्दि बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोर गायो आरो बानलु थाइसुम गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं गायो जोंनाव आरो दैज्लाङावहाय जानो थाखाय ओ माइखौ जोंना गासिबो गायनायानो जाजोबो आरो जोंनि साइडआवहाय जे गिबियावनो ओ जोङो माइखौ गायनो थाखाय थाखाय माबोरै थियारि खालामनाय जायो बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनो सानदोंमोन फोरमायजागोन ना नोंथां
औ औ नोंथां दे फोरमायदो
बिदिब्ला जोङो गिबियावनो माइ गायनो थाखाय ओ माइज्लिनि गोनांथि जायो जे जोङो माइज्लिनि थाखाय बे माइखौ दोनखानाय जायो ओ बिदिनो गिबियावनो जोङो माइज्लिखौ फाथोनि बस्थायावहाय गोरा खानानै सोनानै खानांगौ जायो खायो खाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ दैयाव ओ फुख्रि एबा नालायाव बेखौ हरनैनायनि थाखाय सोमनानै दोनो सोमनानै दिननायनि उनावहाय बेनि अखानायै फुङाव जोङो बेखौ थिखोनानै एसे रानस्रो होयो आरो बेनि उनावहाय जेब्ला मोनाब्लि जायो बे समावहाय जोङो बे माइज्लिखौ ओ एसे जाहाथे माइज्लिया सेवा ओ बेनि नि थाखाय जोङो बेखौ हायाव लखबनानै मोजांहाय फेनानै दोननाय जायो आरो आरो फेनायनि उनावहाय जों जे बे माइज्लिखौथ' फोनो नांगोन नालाय बेनि थाखाय जोङो बेखौ ओ हालेवनांगौ जायो गोदोनि जुगावथ' मोसौफोरजों एवोमोन आरो दानि जुगावथ' ट्रेक्टरजोंसो एवो जोंना थ' बिदिनो बे हाखौ ट्रेक्टरजों मोनजासे एवग्रोनानै लाबाय एवनायनि उन उनावहाय बेखौ मै होयो जे औवाजों बानायनाय जांख्लाजों बेखौ बोनानै हाखौ जमाहाय गजबहोनानै लायो आरो बेनि उनावहाय जों बे थिखोनानै लामनानै दोननाय माइज्लि खौ बे हायावहाय फोयो समानहाय जाखिनि हाखौ जों फोनो थाखाय हालेवदोंमोन बेयावहाय। जोङो माइजलिखौ मोजां मोजांहाय फोजोबनानै दोनो आरो बेनि उनावहाय बेनि मास मोनसेसो उनावहाय। जेब्ला खोथिया गिदिर जायो अब्ला जोङो गायनो थाखाय खोथिया गोदोर जानायनि आगोलावनो जोङो हाखौहाय गायनो थाखाय खेबसे खारायग्रोनानै लायो आरो। खारायनायनि उनावहाय आलि दानो। आलि होयो बेनि उनाव। हाय आरो खेबसेबाव हालि एवबावो जे सेकेणड टाइमनि थाखाय बेखौ होनो सामान होनाय। बिद जे सामान होखांनायनि उनाव। महाय सिनसानि थाखाय सिनसा थार्द बाराव एवनायखौ बुंङो सि सिंसा आरो पटबाराव एवनायखो होनो बर जेब्ला बर जायो अब्ला जों बे माइखौ गाइनो थाखाय गोदोनि जुगावथ' बिदिनो ओम सावरि जालायनायखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो दा जुगावथ जोंङो बिदिनो। सावरि जालायनो थाखाय रावखौबो मानसि मोना बेनि थाखाय जों। जोंङो ओ बायनाय। बेखौनो बुंजायो जे हा जिरा लानानै गायनाय बुंङोब्ला। ब्ला जों फैसाखौनो हरनांगौ जायो नालाय औ आरो। बिदिनो जोंङो। खोथिया फुनो थाखाय हौ औ।
ओ दोन्थनोसै नामा दिनैनि थाखाय समाव जाबाय नामा आ ओ दे।